माबोरै खबरा
अ मोजाङैनो दं है सोरबा फन हरना होदोंमोनलै
अ नंगौ नामा
औ आनै जानाय
दालाय मा खालामागासिनो दं
हो
दा मा खालामगासिनो दं
मा होनदों ए है ओरैनो दं नै माबादोंलां एसे मा होनो लंपेन्ट जिदोंलै बेखौ सुथेदों आं
अ
नोंलाय मा खालामदों?
आंबो नै दा ओ दहायसो माबायाव कलेजाव थांना फैदों दानिसो
अ औ बैसागोथ' फैथारसिगोनलै
नोंलाय थाङाखैमोन नामा कलेजाव
आं थाङाखै दिनै थाङासै
उम
है न'आव एसे खामानि दंमोन
बैसागुआव औ साननैसो थाङा कलेजावहाय फांसन जागोन नो
फानसन जासिगोन
औ फांसन जानो नागिरदों कलेजाव
फैसाफोर खांङो नामा
फैसायाथ' प्रिन्सिपाला खाङा होनदोंमोन दा उनावसो खांनाय जायोना मायोथाय मिथिलायलांला
अह माला जागोन होनदों गाबोन नामा होनदों?
औ गाबोन जागोन नो
अ सोर सोर फैया दिनैलाय?
दिनै फैजोबफ्राम दङआनो गासिबो
अ मोन बिसे जानाय क्लासालाय?
क्लासा बिदिनो साबजेक्ट मोनबासो जादों खोमा।
अ स्कुलना थट्रिपआ अबाव लांगोनथाय एबार जोंना?
जोङो जानो अबाव लांगोनथाय सारासो मिथिगोन।
एगजामाथ बारा गोबाव गैथारला जोंना?
औ एक्जामा खाथि खाथि सफैथारबाय
औ मा जागोनथाय आंथ' फरायानो जाला माथो बारा
औ बे मासनि लास्ट सप्तायावनो जागोननो एगजामा
अ जा गैया माथो होमबालाय
औ
जाखांबाय
औ जाखांबाय ओंखामा
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन माबा अमा बेदरजों आलु
अ गोैथावथार माथो
औ गोथाव गोथावलाय
औ
नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय?
हैइ जोंहालाय माबासोमोन दालि खारैलै ओमफ्राय ना बै मा होनो मा होनोमोनथाय बेखौ खुन्दुलि खुन्दुलि भाजा खुन्दुलिफ्राय
अ
गाबोन थांगोन अ
दालाय बोरै दं खबर
ए खबराथ' मोजाङै दथ'यो
न'आवलाय सोर सोर दं दालाय?
हो
न'आवहाय सोर सोर दं दा?
दा बाबायाथ' खामानि मावनो थांदों है आब' दं आं दं मामि दं आबै न' खाथि थांदों
औ
नों सालाय सोर सोर दं दालाय?
जोंङो बाबा दं मामि दं
अ
ओह
गाबोन थांगोन दा कलेजाव?
औ थांगोन गाबोन गाबोन बां सन जागोन ना बिदिनो आतथासेआव ओंखारलांसै
अ खैथानि बे जागोन नों मोना फानस'ना?
नयथा साराय नयथानिफ्राय जागोन खोमा
औ
ओमफफ्राय दिनैलाय मानो थाङासै नोंङो?
दिनै माने एसे खामानि दंमोनलै न'आव माबा है इसे खामानि दं मानो बैयाव माइ लामदों न'आव रावबो गैयामोन ना
औ
मैगं फोनायबो दंमोन आरो
औ औ ओमफ्राय माइफ्रा गायखांबाय नोंसा?
माइफोरालाय गायखांथ'वाखै गायखांथ'वाखै गैया खोथियानो जौाखै जों ना गायजेनाखै गायजेनाखैनो बिराद लेथ जाबायलै देग्लाय गदायनो
ओमफफ्राय गाबोनहाय माबा मोसा मानो गामसा आर'नाइ गाननो थांनो मोनो?
आं मोसानोनो रोङा बोरै गान थांगोन नोंलाय गान थाङो औ
औ आं गाननो थांगोन गामसा गाननानै ओमफ्राय
ओमफफ्राय नामा मोसानाया गु-ग्रुप नामा मोसानाया मोसानाया ग्रुप
औ ग्रुप मोसानाय
अ सेंग्रा सिख्लाना
जमा जमा मोसानांगौ खोनायाखै
बैसागुनि बैसागुनि नामा
अ बैसागुनि
बैसागुआव नोंसिना जमा जमा मोसायोना आलदा आलदा मोसायो गामिफोराव
जोंना बैसागुआव जमायैनो मोसायो जोंना गासिबो ज'नो
अ बिदि सेंग्रा सिख्ला माने बेलेग बेलेग मोसाया आरोना
औ औ जोंना जमासो जाखायो
अ ओमफाय नोंहा माजों मोसायो बिदिनो मानसिफोरा सोरबा सोरबा देगजों मोसायो सोरबा सोरबा खाम सिफुंजों मोसायोना
औ जोंना खाम सिफुंजोंसो मोसायो
जोंना इदिनो आलादा आलादासो नालाय
औ
खाम सिफुंजोंसो मोसायोमोन दा दामग्रायानो गैला देगफोरजोंसो मोसालाबायो
अ बै
मानसिया बुरजा जायोखोमा ना नोंसिना
औ जोंना बुरजा जायो
गामिफोराव फानसन जागोना जाया
बैसागु बायखांना जायो
हो
बैसागुआ बायखांजोबना जायो ओं खोनादों
ओं गिदिर जायो नामा
गिदिरा जायो गामि दरथामसो जमा नांनानै नोंसिनालाय जागोना जाया
सान बेसे मोसायो नोंसिना
जोंना मोसानाया सानथामसो लायो औ
जोंना इदिनो सानसे खावसे इदिलायो बारा बुरजा नङाना गामिया
औ
खैजनसो जायो नोंसिना सेंग्रा सिख्लाफ्रा
सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बारा गैया इदिनो सल्लिस जनसो जायो
अ दंसाबो माथो बिदिनो
औ दंसाबो दंसाबनायालाय एसे
औ बैसागुआ मा मासआव जायोमोनलाय
बैसागुआथ' मासखौथ' आंबो बारा थाल लास्लाबाया
माबा। दे होमबाना।
ओं ओं।
औ।
दानहरलाय।